हेलै
औ नोंथां खोनादों।
आदसा बिथाङा दसे सम फ्रि दं नामा?
औ दा फ्रिमोन फ्रियाथ' रायलायनो हागोन।
आदसा आं माने मोनसे टपिक लानानै फैदोंमोन बिथांनिसिम। दा बिथांजों आं दसे सम सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां दा नोंथाङा मा टपिक लानानै फैदोंमोनबा?
आंनि टपिकआनो जाहैबाय जोङो माने मा बिजनेस बा जों मा आबाद जो मावनानै जोङो रां खामायनो हायो बा जोंनि नांगौ नाङा रांखौ जों बोरै मोननो हायो बेफोरनि सोमोन्दै
औ सावरायजागोन नोंथाङा एसे मोजां टपिकखौनो लानानै फैदों।
उम दा बिथाङा आंनो फंनैसो एसे रां खामायनायनि बिखय एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां होमबा आं बुंनो सानदों आरोना बे नेस होनोबाथ' जोंहा गोबां बिजनेस दं जोंहा बेवहाय जों खस्थ'यै खालायबो थायो अबावबा जोङो खस्थ' गैयिबो थायो नाथाय बयनाबो बेलेग फाराग थायो जेरै हमनानै ला जुदि नों बिजनेसखौ न'फोराव थानानैनो मावनो लुबैदों बा बिदिनो खालामनो लुगैदोंबा जों जेरै न'फ्रावहाय बारि बुरिफोरजों हा हु दङब्ला जों बेफोरावनो बिजनेस खालामबाबो जों जानो हायो जेरै हमनानै ला जोङो मैगं थाइगं गायनानैबाबो जों बिदिनो खामायनोबो हायो जों बिदि मोनसे बिजनेस खालामनो हायो मैगं थाइगं गायनानै जों बेखौहाय फाननानै जों खामायनो हायो बेबायदिनो आरो जों बिदि खालामालासे बेलेगबो हायो जेरै हमनानै ला जों बागान फोरबो गायनो हागोन जेरावहाय थागोन बिदिनो गय बागान। फोर हमनानै ला बा नारेंखल बा बिदिनो जों साहापातफोर। जोंहा बिदिनो जायो आरो माने बेलेग बेलेग टाइप थायो जेरै हमनानै ला जोंना गययोबाथाय जोंहा बोसोरै बिदिनो खनसे गथाफोरखौ जों मोननायखौ नुनो मोनो माने बे बिजनेसावहाय फैसाया आरो जुदि जों बेफोरखौ गयफोर गायनानै बिजनेस खालामा जों एकस्रा बेलेगबो खामानिफोर मावदेरनो हायो माने। डाबोल इनकाम जायो आरो। ओमफ्राय बागानजों बुंनो थाङोबा जों बागानफ्राबो बुं थाङोबा जों मासै मास मोननायखौ जों नुनो मोनो माने जोङो प्रफिटफोरखौहाय बिदिनो फैलांबाय थायो। आरो जुदि नोंथाङा बिदिखौ मावनो गोसो गैयाब्ला बेलेगफोरबो खालामनो हागोन। जेरै हमनानै ला जोङो जायगाफ्रावनो थानानै जों न'फ्रावनो थानानै जों फार्मफोरबो खेवनो हाला बायगोन बिदिनो जों ब्रयलारनि बिदिनो अमा बोरमा जों बिदिनो गोबां नुनो मोना दानि जोंहाथ' बेदर जाखायो बयबो बो जायो ओंखायनो जों बेफोरखौ नांगौ जायो जों बिदि फार्म खेवनानै जों बयलारफोरखौबा जों फाननानै बा जों गावनि जेने गोदानानै जों मोनसे बिजनेस खेवनो हायो आरो लासैनो गिदिर खालामलांनो हायो अमाफोरखौबो दा जों अमाफोरखौ खालामनो हायो मानो होनबा जोंथ' अमानो आदारफ्रा जों बांसिन फ्राय थास'फोरखौनो होनाय जायो नङा होमबा? जोंहाथ' थास'फ्रा न'नि बारिफ्रावनो मोननो थाङो आरो गैयाब्लाबो जों गामियावनो एसे दसे हायोबानो सप्तासेफोरनि जों आदारखौ जों मोननो हायो होमबा अमायावहाय बारा खरसा जाया आरो आरो खनसेनो गथा फैसा मोननायखौ जों नुनो मोनो। बेफोर बिजनेसखौबो जों खालामनो हायो आरो जों बेफोरखौ न'आवनो फिसिनानै जों बेलेगफोर मावदेरनो हायो जेरै हमना ला जोङो गाव एसे एनै टेलेन्ट थायोबा जोङो बिदिनो स्टलफोर खेवनो हागोन गावनिनो दखानफोर अबेबा सेन्टारफोराव जेरै हमनानै ला जों बिदिनो फास्ट फुडफोर जों खेवनानै दोननो हागोन नोंथां बिदिनो जों बेलासि समफ्राव दसे जों खेवहैनानै जों सानसेनि जों हाजिराखौ जों मोननो हायो जों बिदिफ्रावहाय बा जुदि नों नोंथाङा एसे एनै फरायनाय दङ नलेज दङ बिदिनो कर्सफोर लादों बिदिनो नोंथांनाव सार्टिफिकेटफोर दङब्ला बिदिनो आइटि आइ बेफोर लानाय बिदिफोर दङब्ला नोंथाङा गोबां आइथियाथ' गोबां रोखोमनि थायो जेरै कारेन्टनि हक बा मेचिननि हग बिदिनो मेकानिक माबा माबि थायो नङा होमबा होमबा जों बेफोरबायदि थायोब्ला जोङो बबेबा जायगा जों टाउन सोहोरफ्राव जों थांनानै जों गावनिनो मोनसे दखान खेवनो हायो कारेन्टनि जों बुंनो थाङोबा जों इले थ्रिक मोनसे सब खेवनो हायो जेरावहाय जोङो रिपयारिंबो खालामगोन आरो जों बेयावनो फाननाय फुनायखौ बो हागोन बा जों जों निजेनिनो मोनसे गेरेजफोर खेवनानै लानो हागोन गामियारियावनो नंङाबाबो थाउनाव हक मानो होनबा जों दानि जुगाव गारि मथरजोंसो सोलिखायो नालाय जेरावबो थांलाय फैलाय होमबा गाज्रिफोरबो जाखायो गारिफ बेमार जायो होमबा बेफोरजोंबो जों बिजनेस सोलिनानै थानो हायो आरो बिदिनो गावनि फिसा फिसौ बेफोरखौनो जों लासैनो जों खस्थ' खालामनानै जों फेदेरलांनोबो हागोन जों स्टारटिंआव जेनेबा हमनानै ला जों दायो खस्थ'खौ खालामदों जों निजेनो मावदों जोंहा एसे इनकाम जायोब्ला फैगोन समफ्राव जोङो एसे मानसि सोनानै जों गावनो माने बेवहाय मेनेजार सोनानै जों सालायहोनो हायो आरो। लोगोसे जों बेलेग आरो जों खामानि मावदेरनो हायो माने जों बिजनेस बुंनो थाङोबाथ' जोंहा माने गोबां जों बे जोंनि टेलेन्टनि सायावसो जोंनि पेसेन्सनि सायाव माने जों धैज्य'नि सायावहाय जों लासैनो बोरै फेदेरनो हागोन जों बेयाव कन्ट्रल लानो रोंनांगोन। फैसाफोरखौहाय जोङो माने मा होनोमोनलाय मिलायनो रोंनांगोन। सेभिंसफोरखौहाय होमबासो जों देरनो हागोन बिजनेस मावोब्ला। बिदिनो आरो नोंथां दा नोंथां। बुंबाय थायोब्लाथ' गोबां बिदिनो खोथा ओंखारो जोंहा सावरायलायनो थाखाय। नाथाय आं माने आंनि रोंगौथिखौ एसेल' मोनदों माने। ओमफ्राय नोंथांनिफ्राय एसे आं माने गियानफोरखौ मोननो लुगैदोंमोन नोंथाङाबो एसे फोरमायहरनो हागोन नामा?
आंबो बेखौनो बुंगोन जे बिथाङाथ' आं आंनि इसे सिगाङाव जोङो न'आव जों दाउ अमा फिनानैबाबो जोङो बिजनेस खालामना हायो बा जोङो फार्म खुलिनानैबाबो बा जों ओ साफाद गायनानै बा गय बेफोरजोंबो जों गोबां रां खामायनो हायो।
औ।
आरो बिथाङाबो बुंखाबाय जों टाउन सहरफोरावबो जोङो फिसा फिसौ जाग्रा मुवानि दखानफोर होनो हायोबा जोंहा रांनि गोबां फैसा मोनो खामायनो हायो बा जोङो फिसा फिसौ बा जोङो ओ मोनसे बिजनेस खुलिनानै जोङो एसे देरबा जों मानसिबो लगायनानै दोननो हायो। बा जोंनि थाखाय गोरलैबो जायो इदि होननानै बुंदों। दा आं बेनि सायाव फंनैसो बुंनो सानदों दा बिथांनिसिम दा जोङो गामि फोराव थायोबा बा जोंना बारा सुबादि जों न'नि हा दखरसे थायोबा जोङो मैगं थाइगं गायनानै जोङो बे पार्क खालैनो हायो जेरै नोङो टाउन सहराव फानहैयोबा जोंना मैगं थाइगंआ एसे दामाबो बुरजा जाहैयो बेयाव जोङो फैसाखौ खामायनो हायो। बा जोङो न'आवनो ल केल दाउफोर फियोबा जोङो गुबुन जायगा बा गुबुन दाबसे जायगायाव गोजान जायगायाव साप्लाय हरनो हायोब्लाा जों इयावबो रां खामायनो हायो मानो होनबा गुबुन जायगायाव हरोबा जोंना मुल्य'आबो बांसिन जायो आरो जोङो बे बो बांसिन मोननो हायो। बेनि थाखायनो माने जोङो बिजनेस होनबा जोङो माला मानसिफोरा माने बिजनेसजोंसो बांसिन दावगानो हायो जों बेखौ नुनो मोनदों। मानो होनबा जोङो बिजनेसा बिजनेस नों मोजां मावोबा ओरैबायदि लाबबो जागोन माने नों सानसे सम नों दैज' थानानै सानसे सम नोङो बेखौ मोननो हा गोन आरो। दाथ' बिजनेस सानसे साननै जाया मानो होनबा बे समबो लायो। बा सम लानानै नोंनो मोजां रां खामायनानैबो होनो हायो। मानो होनबा बे बिजनेसा नोंना होबथानाय गैया रावबो नोङो गोसोबायदि मावनो हायो। जों हमना ला जों साख्रि मावनो बा जों बेलेग गुबुन खामानिफोर मावदोंबा जों होबथानो हमनो हाया मानो होनबा जोङो रेगुलार खामानि मावबासो जोङो फैसाबो मोनो। बा बिजने साव नोङो सानसे जिरायनानै नों साननै सानथामखौ मावनोबो हायो। मानो होनबा नोङो नोंनि गोसोनि मालिक जाखायो माने।
औ।
आरो नों गोसो बायदि सोलिनो थाखाय नों बिजनेसफोरखौ बनायनानै लानायसो जायो। जोङो बे बिजनेसा जुदि मोजाङै मोजां दावगाबाय थायोबा जोंनि उननि जोलैफोराबो मोजाङै मोजां बेफोर बिजनेसजोंनो दावगाफिननो हायो बे जोबनो थाङि बि माने खामानि आरो बे न'नि थाखाय बा जोङो फेमिलिनि थाखाय। आरो जोंथ' जों साख्रिफोर मावबा जों हमना ला न'आव सोरबा सासे सुबुङा साख्रि मावदोंबा बे सासे सुबुङाल' खामायनाय जायो। मानो होनबा गुबुन सुबुंफोरा बेलेग न'आवनो बे सासे सुबुंनिफ्रायनो जानाय थानाय जायो। ‌ मानो होनबा खामायग्रा सासेल' जाहैयो। दा बिजनिसायाव बिदि नोंङा नोङो खामायनोबा सब-सबनिबो थाखाय खामायनो हायो मानो होनबा बेयाव रावनिबो रोंगौ रोङा नाङा। मानो होनबा नों आइडिया मोनबानो नों गावनि बिजिनेसखौ खुलिनानै लानो हायो आरो जोंथ' नुनो मोनो जोङो अबेबाफोर टाउन सहलाव जोङो फिसा फिसौ दखान होयोबाबो जोंना गोबां गोबां माने फायदा जायो मानो होनबा जोङो टाउन सह दखान होनाय लोगो लोगो माने दामफोराबो एसे बुरजा जायो नोङो गावनि लाबखौ लानानै जोङो बिजिनेस खालामनो हायो आरो आं मोननैसो माने बिजनेसनि टाउन सहराव जों मा मा बिजनेस खालामना हयो बेफोरखौ बुंनो आङो दाथ' जोङो हमना ला नोङो बारा इसेबां सर्स गैया माने नोंनाव दा खामानिनि थाखाय बारा इसिबां इनकाम गैथ'या जोङो मा खालामनो हायो गामि गामिफोरावबो जों बेरायथिंनानै जों मैगं थाइगं बेखौ जोङो बायस'नानै एबा जोंनि न'निफ्राय बायनानै जोङो टाउन सहराव लांनानै जोङो जिरनानै फानोबा जोंना माने नोङो गामिनिफ्राय नों दस थाखा दस थाखानि बायोबा केजियाव दस थाखानि लायोबा नों टाउन टाउनाव नों केजियाव फन्द्र' थाखानि हैनाय जायो होमबा नों थाइबा लाब जायो बिदिनो जों गोबां बुस्थु जेरै मैगं थाइगंल' नङा जों थालिरबा जोङो फिथाइ सामथाइ नालेंखर बेफोरखौबो लांनो हायो। आरो मेनलि जोङो हमना ला जोङो गय गय फाथैफोरखौ इफोरखौबो जिरायनानै बा जों मोनसे जायगायाव। गय फाथैनि दखान होनो हायो बेयावबो जों गोबां लाब जायो मानो होनबा जोंनि जों फिसा होयोबाबो जोङो लाबखौ नुनो हायो आरो बिदियाव। आरो गोबां जोङो टाउन सहराव बिजिनेस खालामलनोबा जोङो हमना ला नोङो मोनसे फिसायैनो दखानफोर जाग्रा मुवा दखानफोर होनो हायो बेयावबो गोबां मानसि जाग्रा फैयो बा नागिरफैयो नोंङो हमना ला नोङो। जाग्रा बा बेदर माबा माबि संनानै नोङो फाननो हायो। आरो गस्ला दखान होनो हायो दख'ना दखान होनो हायो बेफोरावबो माने गोबां मानसिफोरा नांगौ नांगौ जायो नालाय नागिरफैयो आरो। बेनि थाखाय जोङो फाननानै एसेबाबो लाब जानानै फाननो हायो आरो गोबां दं जोङो हमना ला नों सेन्देल दखानबा जोङो साइकेल दखानबा नोङो। मटर गारि गेरेज बेफोरखौबो फुलिनो हायोबा मटर गारि सुनाय बेफोरखौबो गोबां खुलिनो हायो नों बिजिनेस होनबाथाय जोबनो थाङा माने मोनसेल' बिजिनेस नङा गोबां गोबां माने गोसोबायदि बिजनेसखौ मावनो हागोन।
औ
दाथ' आं फंनैसो बुंबाय बिथांनिसिम दा बिथाङा मा माबा मोनसेफोर बुंफिननो गोसोबा बुंफिन हागोन आंनिसिम।
अ दा आं बुंनांगौथ' जेबो गैला नाथाय नोंथांनिफ्राय आं जोबोर मोजां मोनबाय माने बिदि माबा माबि बाथ्राफोरखौ खोनानानै माने एसे एनै मिथिनो मोनबाय गोजोननाय थाबाय दा नै जोंहा समाबो जानानै फैबाय
औ दे होमबा।
होनबा दे होमब्ला